हेलौ नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां औ औ नों नोंथाङाहाय आङो सा नोंथांजोंहाय आं सावरायनो थाखाय फन माबा फन खालामनाय जादोंमोन नोंखौहाय सावरायनो हागोन ना नोंथां? आङो नोंथाङा आंनोहाय बर'फोरा जेरै दाउ अमा फिसिनानै माबायदि जे रां खामायो बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जोङो दाउ अमा फिसिनाय होननानै बुङोबा जोङो मोनसे से जिउ खुंनायनि राहा ना बेखौ बुजियो जेरैहाय जोङो ओ जोंनि जिउ खुंनायाव जोंहा गोबांथार माखासे राहाफोर नागिरनाय जायो। बेबायदिनो रांखान्थियारि राहा जाग्रा आदारनि राहा आरो गानग्रा जोमग्रानि राहा नङा होमबा बेबायदिनो गानग्रा जोमग्रानि राहा होननानै बुङोबा जोङो गोदो गोदाय माखासे इन्दि खुन्दुं बा माबेबा मोनसे खुन्दुं बेफोरनिफ्राय जोङो थावख्रि लुनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो जि दानानै गाननाय जोमनायखौ बुथुमोमोन नङा होनबा नोंथां बेबायदिनो जोङो जा ग्रा आदार होननानै बुङोबा जोङो आबादनिफ्राय बुथुमनाय जायो आरो बेबायदिनो ज जोङो आथिखालाव जोङो गोबांनिफ्राय गोबांसिन जोंहा गोनांथिया बांनायलाय जोङो साख्रि बाख्रिनि अनगायैबो आबादनि अनगायैबो जोङो माखासे हाबा खा मावनानै जोङो गाव गावनि थांना थानायनि जिउ राहाखौ नागिरनानै लानो गोनां यो नोङा होमब्ला नोंथां? आबादखौनो बुंनांगोन जोङो जों जेरैहाय दाउ अमा फिसिनाय जोङो बेखौ मोनसे आबादावनो आथिलाव खोख्लैनाय जायो दाउ अमा फिसि आबाद होननानै बुङोबा जोङो मा अमा फिसिनायखौ लायोब्ला जों गोदोनि आरो दानि अमा फिसिनाया गोबां फाराग जाबाय गोदोहाय जोङो मासे गाहामाव बा मानै गाहाम नखराव बेबायदि अमा फिसिनाय जायोमोन। जेरैहाय बै समाव जोङो जौ संनायनि जोङो अफ्रिफोरजों बा हाग्रायाव थास'फोर खनसायनानै जोङो मा बेखौ रुनानै होनाय बेफोरजों जोङो अमा फिसिनायखौ नुनो मोनोमोन आरो। बेयाव जोङो गोबां अमा फिसिनो हायानाय जायामोन मानो होननानै बुङोबा जोंहा आदारा खम आरो जोंहा जोथोन लानायाबो, जोथोन लानायनि रोंगौथियाबो खममोन आरो। बेनि जाहोनाव जोङो गोबांथार अमा फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनामोन। बे समाव जोङो माफा मानैानि अमा फिसियोमोन ओ बेबायदिनो जोङो अमा फिसिनायजों जोंनि जिउ खुंनायनि राहाया गोबांथार मोजां नङामोन। बेनिफ्राय जोङो आथिखालावनो नुनो मोनबाय अमा फिसिनायनि गेजेरजों जोङो गोबांथार जिउ राहा लानो हायो। जेरै हायो सासे मानसियानो जुदि गोबांथार जेरै नैजि बा थामजि बिसोर बेबायदि फ्राम अमा फिसियोब्ला जोङो सासे मानसिया गोबां मुलाम्फा जानो हायो बेयाव माखासेया जोंहा खरसायावबो थांग्रोगोन बिनिफ्राय जोङो खरसानि बांसिन जोङो लाब मुलामा मोननो हायो आरो। बेबायदिनो मासे अमाखो फिसियोबा जोङो बेयाव जुदि खरसाया बेदिनो नैजि पारसेन्टसो थाङोब्ला आरो बेनि दाइनजि पारसेन्टसोखौ जोङो मोनोब्ला आरो बेबायदिनो नैजिथा अमानिफ्राय जोङो गोबांथार बेबायदिनो पारसेन्टनि मुलाम्फा मोनजायोब्ला मोनोब्ला जों गाव गावखौनो- गाव दैदेनलांनाय एबा गावनि जिउ राहाया जोंहा गोरलैसिन जा आरो बेबायदि गोबां थार अमा फिसिनायाव जोंहा आदारखौ जोङो माबोरै जगायो होननानै बुङोबा जोङो आथिखालाव दाला होननाय मोनसे मा होनो बानायनाय दोरोङारि बानायनाय आदार ना जायजों जोङो माखासे दाउ अमाफोरा गोख्रैयै देरो बेखौ जोङो होनानै जोङो फिसिनो हायो आरो। बेयाव जोङो अमा फिसिनो थाखाय मोनसे मोजां न' नांगोन आरो बेबायाददिनो जोङो मोजाङै सुस्राबाय थानो थाखाय जाहाथे लेथ्रा जायाबा मोनामनाय आरो थाम्फैफोरा बाङा बिनि थाखाय जोङो न' नांगौ बेयाव जोङो मोजाङै सुस्र'नो हानाय बायदि आरो बेबायदिनो जोङो मोनामनाया खमायनायनि थाखाय जोङो अमा थाग्रानिफ्राय एसे गोजानसिमहालागै ड्रेन जावनानै जोङो बिनि खि -हासुदैफोरखौ जोङो सुस्रा हरनो नांगौ। अब्ला बेयाव ओ माखासे ओ मा होनना बुङो थाम्फैफोर आरो माखासे जिउसा बेफोर सोमजिनाया जोंहा खोब खम जायो आरो मोनामनायाबो खम जागोन आरो। बेबायदिनो जोङो ओ आदार होनायनि बेलायाव होननानै बुङोबा जों दिनाव खेबनैहालागै होनांगोन। जों आदारखौ अब्ला जों अमाफ्रा मोजाङै देरगोन आरो बेबायदिनो मा होननानै बुङो जोङो नांगौसेबां दै सम -सम जोङो अमाखौ थुखैयोबा मोजां मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव अमा मोनामोब्ला थामफैफोरा बानानै माखासे जिउसाफोर सोमजि हागौ जेरै माखासे जिउसाफोरा जोङो अमाफोरखौ बेबायदिनो बेमाराव खोख्लैनो हागौ आरो। बेजों लोगोसे जोङो अमा फिसा नायाव मोनसे खोथाया गोनांथार मानो होननानै बुङोबा जोंहा जोङो अमाफोरा बे अमाफोरखौ जोङो बेराम जानायखौ नुनो मोनो नङा होमा बिनि थाखाय जोङो माखासे आथिखालाव गोबां रोखोमनि भेक्सिनफोर ओंखारबाय बिनि थाखाय जोङो बेबायदिनो द' दानजों बा बेबायदिनो माखासे नेमखान्थि गोनां दानफोरनि गेजेरजों जोङोमा बेखौ भेकसिन होनानै जो गोगयै लाखिनो हायो आरो। बेमार आजारनिफ्राय होबथानो हायो आरो आरो बेमार आजार जानायनिफ्राय रैखा मोनो आरो। बेबायदिनो जोङो अमाखौ फिसिनो हायो आरो आरो जोङो अमा फिसिनायनि मुलाम्फाया आथिखालाव जोबोर गोबां मानो होननानै बुङोबा जोङो मासे अमायानो जुदि बेबायदिनो ओ जिनिफ्राय जिनैसिम फिसा जायोब्ला बेनो गोबांथार मा होनना बुङो बेखौ जोलै फेहेरनाय आरो जोङो फानहरनाय बेफोरबायदि सुबिदाया बांसिन थायो आरो बेबायदिनो जोङो अमानि अनगायैबो गुबुन गुबुन जोङो जिब जुनार फिसिनाय बेफोरखौ जोङो बा दाउफोर फिसिनाय जोङो बे फोरखौ मावनो हायो जेरैहाय दाउ ब्रयलार फिसिनाय ना बा लकेल दाउ बा गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउ फिसिनाय बेयावबो जोङो एखे रोखोमैनो जोङो दानाफोरखौ होनायखौ नुनो मोनो। आरो जोङो अमा फि फिसिनाय बा दाउ फिसिनायाव जोङो हारसिंनिल' जोङो मुलाम्फ जों जायो बे नङा नाथाय जोङो मा होननानै ङो बैयाव जोङो माखासे नायग्रा मानसिफोर सोनानै दोननो हायो जेरैहाय नोङो हारसि ख'नो हायाब्ला बेयाव सासे बा सानै बा साथाम मानसि सोनानै दोनोब्ला बै न'सुंसेनि मानसिफोराबो बिसोरनो बेथन हिसाबै बे जोङो बुजायोब्ला नङा ह होनोमबा बिसोरहा मुलाम्फा जागोन नंगौना नङा बिसोरनि जिउ राहायाबो जोंहा बा मा होनना बुङो जौगालांफागोन थिग बेबायदिनो सासे सुबुङा जुदि बेबायदि अमा फार्म खालामनोबा गुबुन सासेयाबो निस्सय सोलोंगोन नङा होमबा बेबायदिनो सासेनिफ्राय गुबुन सासे रोंनाय बा सोलोंनाय बा सासेनिफ्राय गुबुन सासेयाबो बानायनाय बेफोरनिफ्राय जोङोमा होनदों गामि एबा अनसोल एबा नसुं सेनि मानसिफोराबो लासैनो जौगालांफायो आरो बेबायदिनो गावजों लोगोसे गुबुननि जिउ राहाखौबो दानानै होफानो हायो आरो नङा होमबा नों थां आरो बेबायदिनो जोङो माखासे जिब जुनारफोरनि अनगायैबो जोङो ना फिसिनाय ना फुख्रियाव ना फिसिनाय बेबो खोब मख'जाथाव बेयावबो जोंहा खम खरसा थाङो जेरैहाय गुन्दैफोरखौ होनानै जोङो फिसिनो हायो नङा होमबा नोंथां नोंथाङाबो बेबायदिनो दाउ अमा बोरमा बा माबा मोनसे फिसिनानै जिउ राहा खुंनाय बेनि सोमोन्दै फोरमाय मायनो हागोन ना नोंथां।
औ फोरमायनो हागोन जोंनि बर' फोरनियावबो दाउ अमा अमा जेनेबा नाफोर फिसिनाय दाउ अमानि अनगायैबो जोङो बोरमा बिदिनो मोसौ बाय मोसौ मैसो बिदि दस्राफोरखौ उन मेरला फिसियो आरोना। बेफोरखौहाय जे बेफोरनि गेजेरजों जे जोंनि सुबुंफोरा बोरै बर' सुबुंफोरा संसार जानायाव गोबां मुलाम्फा जायो। मा होन्नानै बुङोबा जोङो जेरै आबादफोरखौथ' जोङो- जानो थाखाय मावनानै मोनखायो मैगं थाइगंफोरखौबो जोङो मावनानै मोनखायो जे एरै गान्नाय जोमनायखौ लायोबा जेरै गान्नाय जोमनायफोरखौ जोङो बर' हिनजावफोरानो गावबा गाव नो अदानानै गानो जायो दख'नाफोरखौबो दानानै गानो गामसाफोरखौबो हौवाफोरनो थाखाय दाखायो बेनिमफ्राय रां मानि फैसाया बबेनिफ्राय फैगोन बेखौ साननानैहाय जेनेबा होनजावफोराबो जेरै दाउ अमा बोरमा बिदि फियो आरो बेफोरखौ फाननानै रां आर जियो बेखौ होननानै बुङोब्ला जोङो दाउफोर दाउ खौ फिसियोमोन बर' आइजोफोराहाय दा लौ जेनेबा न'आव फिसिनाय दाउनि अनगायैबो जोङो दा ब्रयलार दाउफोरबो फिसिनानै फालांगि खालामनायखौ नुनो थांसै दाउनि फालांगि न'नि दाउखौ खौबो जेनै फिसिनानै गोबां दाउ जेनेबा दाउदैफोर फाननो हायो- दाउनि फिसाफोर जेरै दाउफोरखौ दाउला खासि खालामनानैबो फाननानै जों गोबां रां आ आरजिनानै जेनेबा न'खराव संस न'खर संसार जानाया या उ थाव बेफोर बायनो हो
औ
जा आर्जिनो हायो जेरै जों अमा अमाफोरखौबो जोङो जेरै मोननै रोखोमजो जेरै अमा बुन्दा आरो सोरबाबा अमा अमा बुन्दि जेनेबा अमा बुन्दिफोरखौहाय जोङो आ फिसा जाहोनानै बेफोरखौ फानना नै हाय जोङो गोबां रां आरजिनो हायो दिनै बर' हिनजावफ्रा बिनि गेजेरजोंबो जोंनि न'खर संसाराव जेरै नांगौ जानाय फैसा थाखा जेरै ओम फिसाफोरनि फरायनाय लिर नाय जानाय लोंनायनि फैसा बाहायनायनि अनगायैबो जेरै फरायनाय लिरनायावथ' गथ' गथ'फोरनि थाखाय गोबां थुलुं गा होयो आरो फैसा रां आर्जिनानैहाय बिनि अनगायैबो
नोंथां
जोङो अमाफोरखौहाय फिसिनायाव जोङो गोबाङानो एसे खस्थ' नुनो थाङोमोन सिगाङाव जेरै बिराद खस्थ'नि गेजेरजों जेरै आ जौफोर सङोमोन सिगाङाव दानियाव थ' दाना एरि बिदि बायनानै गोबां रां थानाय सुबुंफोराहाय जेरै बिदि अमानि फाम जेनेबा गोबां बुरजा बुरा नैजि थामजिसो बिदि बानायनानै जेरै मोजां थाग्रा जेरै न'फोरखौ बानायनानै फिसियो नाथाय गैयैफोराहाय बिरा खस्थ'यैनो जा एसे युवा हायो जेरै मानै माथाम बेफोरखौ फिसिनाय फिसियो नंगौना नङा नोंथां? खोनादोंना अ बेफोरखौ फिसिनो थाखाय जोङो गैयैफोराहाय जेनेबा हाग्रानिफ्राय जेनेबा थास'फोर दाननानै बेफोरखौ रु उनानैहाय बिराद खस्थ'यै खांनानैहाय जेनेबा फाननानैफोरबो रांखौ आरजियो खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों
आ दा बेफोरखौ फाननानै रां आरजिनायनि अनगाय जोङो जेरै बोरमाफोर बोरमाफोरखौबो जोंनियाव गोबां फिसिसै दा बोरमाफोरखौ जेनेबा सिगां समाव बोरमाफोराथ' जेरै ऐ जानाय लोंनायफोरखौथ' बारा फैसा खरस खालामनो जेनेबा गाननांगौ गैया बेफोरखौहाय खानाङै जेनबा मिथिंगायावनो जेरै जा जा बिलाइफोर दं बेन्दोंफोर बेफोरखौनो जाखायो बिसोरनि थाखाय जा आलादा जेरै जानो थाखाय बिदिनो बा एक्सट्रा बिदि खालामनो नांलाया बेफोरखौबो जोङो बोरमाफोरखौबो बिदि फाननानैहाय जोंनि न'ख न'खर संसार जानायावहाय गोबां मुलाम्फा जायो आरो मोजां जेनेबा फिसाफोर आराम फेहेरनानै बुरजा खालामनानैहाय खौ फाननो हायो। सिगांनि समावथ' जोंनियावहाय बर'फोरनि गेजेराव सोलोंथाइ गैयामोन ना साख्रि-बाख्रि गैयामोन बि बेफोरखौ फाननानैहाय। जोंनि बर' आइजोफ्रा रां खामायनानै न'खर संसारफोरखौ खुङोमोन आरो। खोनादोंना नोंथां? नाथाय बेफोरखौ फिनायनि अनगायैबो। ओ आलादायै जोंनियाव ना फिसिनाय ना फिसिनो थाखायबो जोंनो फुख्रि नांगौ जायोना। फुख्रिफोरखौ खुरनानै। लायो बेफोरफोरावहाय आ नाफोरखौहाय। दोनो दोननानै फेदेरनानै जेब्ला नाफोरा देरगोन। ओमफाय ना फोरखौ जानो थाखाय जोङो माखासे मिथिंगायावनो मोननाय माखासे जेरै- थालिथ बिलाइ ओमफाय ओमफाय न'निफ्रायनो जेरै- माइ माइफोरखौ मिलाव होयोना जानो थाखाय बेफोर माखासे गु गुन्दैफोरखौहायनो बेहाय नाफोरनो जानो थाखाय जोङो बाहायो आरो। ओ ओमफाय बेखौ जेब्ला नाया देरगोन अब्ला बेखौहाय जोङो फा नो फाननानैहाय जेनेबा बे फाननानै मोननाय रांजोंहाय जोङो माखासे ना फिसा गोदान दोनफिननो नांगौना बेखौ बा-बायफिनो बिनि उनाव आरोबाव बे आद्रा थानाय। जे फैसा बेफोरखौहाय जोङो जोंनि नांगौआव जोङो बाहायनो हायो जेरै- जानाय लोंनायफोराव जेरै- गाननाय-जोमनाय। जेरै- जों बा माखासे मावनानै मोनै जिनिसफोरखौहाय जोङो बे फैसा नों मा बे फाननानै मोननाय